हेलौ। हेलौ। हेलौ।
औ नोंथां।
औ। खोनाबायना?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ खोनादोंना?
आखो आखो खोनादों खोनादों औ खोनादों।
औ औ औ खोनाबाय नोंथां औ।
औ।
खोनाबायना? हेलौ।
नोंथां हेलौ।
औ खोनाबायदे बुं।
औ।
औ खोनाबाय खोनाबाय।
नोंथाङा आमतिसानि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। खोनादों ना औ। दाथ आमथिसुवाया दा जोंना दिनैबा गाबोन सोरबाबा दिनैनिफ्राय होनदों ओमफ्राय सोरबाबा गाबोननिफ्राय होनदोंना। हेलौ दा थ आमथिसुवा बोथोरानोखा बा सानानोखा। दा आमथिसुवायानो सोलिगासिनो। ओम बियो बे आमथिसुवा फोरबोआ मोनसे जोंनि ओ आ बुंनांगोन जोङो बेखौ आरोबा फिथाइ सामथाइ जेनेबा जोङो जायोना बे समावहाय जेरै थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ जायो। ना ओ बे मोनस से जोंनि एंगारहायै मोनसे फोरबो आर ना आमथिसुयाबो ओ जों बेखौ गोदो गोदायनि फ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों आरो दासिमबो फालिगासिनो बयबो बयबो दासिमबो फालिबोगासिनो बे फोरबोआ हाय ओ बैसोमुथि बिमाजों सोमोन्दो गोनां आरोना
औ
फोरबोआवहाय जोङो बे जोंनि बे बैसुमति बिमाखौनो बा जों जे जोंनि बे हाखौ आरोना जों जे जेराव था थांनानै दङ मिथिंगायाव थांनानै दङ बेखौनो जोङो हल गासिबो अल बुहुमखौनो जोङो सुवा होननानै फोथनानै लायो आरोना बे दिनखौ आमथिसुवाखौ जाय खौ होनदों आमथिसुवा बिदि ओमफ्राय बे फोरबोआव जोङो खान्थाल थाइजौफोर जायो ना खान्थाल थाइ खा न्थाल थाइजौ आरो बिदिनो आनारस फिथाइबो जायो आरोना बांसिन जोंनिथिंहाय खान्थाल थाइजौखौ जायो ओमफ्राय जे बे दिन जागोन ना आमथिसुवा जे सान जाजेनगोन सोर बाबाथ' दिनैनो ओमफ्राय होनदों ओरैनोथ' गाबोन दिनै मोनानिफ्राय नांबाय आरो बेयो ओमफ्रायो बे समाव जोङो फुङाव आरोना गाबोन फुङावहाय जोंनि एरिया जोंनि ओनसोल फोरावहाय ओरैबायादि खालामो आरो थाइजौ जों गाइखेरजोंहाय लगायनानै खोनाबायना थाइजौजों गाइखेर जोंबा खान्थाल जिखुनु गाइखेर थाफानांगोन आरो बेयो गाय खेरा मोनसे गोथार बुस्थु नालाय माने जों खौ गोथार होनानै सानोना गाय खेरखौ बेजों थाइजौजों लगायनानै बा सोरबाया खान्थाल बिदि लगायो आरो ओमफ्राय जोंना फुङावनो उदै खालियावहायनो लोङो आरो ना माने जोंनि देहाया गोथार जाथों होननानै आमथिसुवा जे जों नाङैनि सिगांनो जोङो ओ जोंनि देहाया गोथार जाग्रोथों होननानै जोङो बेबायदि गाइखेरजों थाइजौजों लगायनानै लोंनाय जायो आरो जोंनिथिंहाय बेबायदि फालियो
औ
ओमफ्रायो आरो बे फोरबोआवहाय जोंनिथिं माबा होनो मिथिनाय हाग्रा बंग्रा थाया हबा लामाफ्राव ओरैनो बारि बागानफ्राव ओरैनो नाङै हाग्राफोर थायोना बेफोरखौ ओरै ओ दिंखिया माबा माबि हाग्राफोरखौहाय जोंनिथिंहाय रायजोयै गामियैनो ज' ओंखारलायनानै लामाफोरनि हाग्रा बंग्रा जानायफोरखौहाय एवस्राङो आरो ना आमफ्राय बे एव स्रांनो माने जे बे समावहाय ओ बेबायदि हाग्रा एवस्राङोब्लाथाय माने हाग्राया जामब्रियो जेनेबा ग्रौ ग्रौ जाया आरोना बिनि थाखायनो जोंना बेबायदि फोथायनायखौ लानानै बे दिन खालि आमथि सुवा दिनखालि हाग्रायाव आरो फुङावनो बयबो रायजो बेफोराहाय ओंखारलायनानै आं बेबायदि
औ
ओमफ्राय दायो नोंथांमोननिथिंहाय दा फालिदों ना फालियाखै टिसुवाखौ
औ जोंनावबो आमथिसुवा खौ फालियो। आ आमथिसुवा खौ आमथिसुवाखौ आमथसुवाखौ होनोबाथायओ आसार दान आसार दानाव फालिनाय जायो आसार दाननि स्नि सान स्नि साननिफ्राय माने फालिनाय जायो आरो। आसार दाननि माने स्निन स्नि साननिफ्राय फालिनाय जायो स्नि साननिफ्राय फालिनाय जायोबा बेखौ स्नि साननिफ्राय हमनानै ओमफफ्राय आरो स्नि सानसिम माने आसार आसार दान नि ओ सप्तासे सप्तासे सप्तासेनिफ्राय माने बेखौ फालिनाय जायो आरो। बेनि उनाव बेखौ बेखौ जेरै स्नि सानाव नाङोबा माने स्नि खालाराव नाङोबा आमथ्रिसाया बेखौ जिब्रै खालारसिम फालिनाय जायो आरो माने स सप्तासे फालिनाय जायो। माने गिबि सप्ताह माने आसार दानिनि गिबि सपता औ आसार दाननि गिबि सप्तानिफ्राय माने आमथिसुवाखौ फालिनाय जायो आरो। दा नोंगौ नोंथां नों नोंथां। नोंथाङो जिबायदि बुंदों बिदिनो जेरै आमतसुवाया जेरै स्नि साननिफ्राय जागायो नालाय से साननिफ्राय आमथिसुवाया आमतसुवाया नाङो बे बेस बेस साननिफ्रायनो माने ओ बुहुमखौनो माने सुवा सुवा जायो होननानै फोथ फोथायो आरो फोथायनाय जायो औ। बे बे आमथि सुवा नांनाय लोगो लोगोनो जेराव जोंनि एरियायाव जोंनि मान एरियायाव जेबो खामानि मावा आरो जेरै आबाद माइ गायनाय माइबा माबि खालामनाय जेबो माने मावनाय जाया आरो मानो होनोब्ला ओ बैसो मुथिखौनो माने ओ सुवा नांनानै थानाय मोनसे फोथायनाय दङ'। जेराव बेफोरबायदिखौ माने औ जेबो खामानि मावा खामानि मावबाबो माने बे माइसाय गायनायफोरखौ
खदाल जावा ना हा जावा औ हाग्रा बंग्राखौ जोंनि एवस्राङो ओमफ्राय नांगाल एवा दुब्लिफ्रावहाय हाफोरखौ जावहैया आरोना।
औ औ। माइफोरखौ गाया आरो जेरै माइ गायोबाथाय माने ओ सुवा जानानै माने माइफोरा थैलांगोन नङाबा मोजां जानाय नङा बेखौ साननानै माने माइ सायराया आरो। नाथाय नाथाय आमरिसुवायाव जेरै ओ माबाखौ माबाफोरखौ दानो हाग्राफोरखौ जेरै जेरै ओ-गोनांथि नङेै जेरै औ जेरै नांगौ जे जे बुस्थुखौ नाङा जोंनो। बेफोर बुस्थुखौ माने दाननाय जायो आरो। जेरै हाग्रा बंग्राफोरखौ दानो बे बे दाननायनिबो मोनसे फोथायनाय दङ। बे फोथायनाया जाहैबाय बेफोरबायदि समाव माने आमथिसुायनि समाव बेफोरखौ दानोबा बैफोर बिफांफोरा माने ओ- थांफिननो रोदोमखांनो रोङा आरो थैलाङो बिदि होननानै माने बिदिनो नाङो ओ ओम गोनांथि गोनांथि। गोनांथि नङै बिफां लाइफांफोरखौ दानो आरो। बिनि उनाव ओह बिदिनो जोंनावबो ओ हा जावनाय मानाय हालेवनाय बेफो खौ माने माबाया आरो मा होनो जेबो मावनाय। जाया ओमफ्राय आम आमथिसुवानि माने सिगां सिगां जेरै ओ खोथिया फोनो जेरैबा माइज्लिफोर दङोबा बेखौ माने गोजौनिफ्राय माने बोख्लायनानै हायाव दोनो आरो।
औ औ।
औ। खोनादोंना माने-ओ-औ।
बे गोजौनिफ्राय हायाव जे बोख्लायनानै दोन-नो गोजौनिफ्राय ओह
माइल नङा जिखुनु माने ओ-जोलैनो दोननाय बेगरखौ आरो। जे माने माने गोजौ थिखांनानै दोना बेखौ माने हायाव हायाव दोनो आरो ना। माने बिदि गोजौआव दोनोबाथाय माने बिदि समाव आ आमथि आमथि सुवानि अ माने गोजौ दोनोबाथाय बेगरफोरा माने मा होनो ओ गला जायो होन
औ गुदा जायो ओ गुदा जायो माने ओंखारनो रोङा फिथाइ फिथाइ ओंखारनो रोङा ना ओ
बिदिनो जोंनाव माने स्नि सान फालिनाय जायो आम्थिसुवाखौ
औ ओमफ्राय ओरैनो माने औ ओरैनो सानबेसे जोङो माइ गायनो मोनै दुब्लियाव थांनो मोनैखौ जेनेबा जोंथ स्नि सान फालिदों फालिनाया ओमफ्राय माइ गायनो मोननाय बा हा जावनो मोनै बेखौबो स्नि सान फालियो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
जोंनिथिंजाय सोरबा सोरबा फालियो स्नि सानखौनो फालियो नाथाय सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा दानिया सानथाम सानब्रैनि उनावनो माने बेफोरखौ गायो आरो नाथाय बिदि माने माबाया जि सानसिमहालागै थायो ओमफ्राय बिदिनो बाने सानसेमाव माने फिथाइ सामथायाइ जायो नखर नखर थांनाबो जायो जेर ओेरै दानि दा बोथोराव जि इसे फिथाइ मोनो जेरै खान्थाल थाइजौ लेरख जि खुनु मोनो ओ मा होनो रैमालि बेफोरखौ मोनो जमा जमा थांनानै जायो आरो। जोंनाव बिदिनो माने माबाखौ आमथि सुवाखौ माने फालिनाय जायो। आमथि सु‌ आमथि‌ सुवायाबो मोनसे ओ फोरबोआनो खिन्थु बे फोरबोआव माने बे रंजानाय फोरबो नङा आरो। जेन माने बैसागोफोर बायदि मोसालायनाय बायदि नङा
ओम ओम‌ मिथिंगाखौ फालिनाय ओम मिथिंगाखौ मान मिथिंगाखौ मान होनाय आरो मिथिंगानि ओम सायाव अननाय
मोनथिनानै आं गोजोननाय मोनबाय औ ओमफ्राय होमबा जाथसिगोन नामा? औ दे गोजोननाय थाबाय नों
औ दे